हेलौ।
औ बुन्दु
बुन्दु खोनाबाय?
औ खोनाबाय नोंथां।
सिनायदों?
औ सिनाइबाय नोंथां। दा नोंथां नै मोजाङैनो दं।
हो मोजाङैनो दंना?
औ नोंथ नखरावबो मोजाङैनो दं। दा बिदिनो बरथमान। दा नोंथाङालाय?
दंसाबलाबायो बिदिनो एसे एनै मोजाङैनो। ओमफ्राय जानाय लोंनाय मोनान नि
जानाय लोंनायफ्रा बिदिनोसै दा जों। ओ खुमब्रा दाउसो संदों आरखि दा।
आदसा नवाव ना अफिसाव?
अफिसाव सो।
औ मावखुलियाव।
औ।
आतसा।
मावखुलियाव औ संगासिनो।
बाब रा बाब होमबाथ दसथा आ आंना जाखांबायलै मोनानि आदार खौ।
एह।
जाखांनानै गोलांला बायनानैसो दङ दा ओरैनो।
मा ओंख्रिमोन।
जोंना दालि जहल दाउ बयलारजों आलुजों।
आदसा।
उम।
औ। ओह दा ओरैनो जों। मानि सायाव रायलायनाय लो।
उरां फारां आबहावा मा होनो बिदिखौ बोथोरनि सोमोन्दै बेरायनायनि सोमोन्दै रायलायलाबायनोसै नांला बुं सानो
औ औ दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा दा नोंथांमोनहालाय माइ गायगोन ना गाया
आइया गायो हालेवनानै दोनदों गाबोन गाय जेनगोनदां
औ। होमबा बिनि सायावनो नोंथांनाव होनबा मोनसे कुइसन सोंसै नामा आं?
दे।
सोंनाय होमबा नोंथाङा ओ माइखौ मारै गायो? बिनि फारसे एसे फोरमायदो नामा।
माइखौ पास माबा फोरमायनो सान दे माने माइखौ गायनायनि सिगां माइखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो बेखौ माइ ज्लि होननानै बुङो जोलैनि माइ थारमाने बेखौ बे जोलैनि माइ होननायखौ माइज्लि होननानै बुङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ दैयाव सोमखांनानै ओमफ्राय दुब्लि दुब्लियाव बा खाथियाव बे माइखौ फोनो थाखाय हालेवनानै फोनांगौ बे हालेवनानै फोनानै रज रज'बा बे रज'नाय माइखौ होनगोन खोथिया
औ नोंथां
बे खोथियाखौ ओमफ्राय दुब्लि बालियाव गायगोन आरो गायनायनि सिगां आं दुब्लिखौ बिदिनो हाब्रु फोमोनजासे हालेवगोन खनथामसो फासटनि हालेवनाय बेखौ होनगोन खेरायनाय थारमाने ओरैनो हाग्रा फोथैलाबायनो थाखाय हालेवगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय खनसे हालेवबावगोन ओमफ्राय लास्टाव हाब्रु खालामगोन आरो ओरैनो खनथाम ह खथाम हालेवनायाव लासथ याव हालेवनायाव हाब्रु बानायजोबगोन आरो हाखौ ओमफ्राय बे हालेवखांनानै जे माइज्लि खौ फोन्नानै दोनदोंमोना बेखौ देरबा थाय गायजानाय जाबाथाय बेखौ फुनानै दुब्लि बारियाव लांनानै गायगोन आरो बे गायनाय खौ होनगोन माइ
अ'।
औ ओमफ्राय बे माइआ
ओरैबायदि आरो
हाहै सान्दि जानो थाखाय बिदिनो द' दान दाइन दानसो नांगौ आरो मोनजासे। बेखौ मोनखांनानै हागोन हाखांनानै ओमफ्राय बेखौ मारा होगोन। आजिखालिथ' मेसिन ओंखारजोबबाय। मेचिनजों मारा होयो गोदोनि दिनावथ' मोसौजों मारा होयोमोन।
नंगौ नोंथां।
मारा होनानै ओमफ्राय माइ बेगरखौ आलादा खालामगोन आरो बिफांनिफ्राय बेखौ बोखागोन सोखागोन थारमाने मारा होनानै। बिदि जाहैदों आरो माइ आबाद मावनायखौ बिदि मावो सर्ट काट। फरमुला आरो बुंबाय बुंनाया सर्टकाट आरो जाबाय बेबायदि
दा नोंथाङा होमबा गावनि गोसोआव थानायखौ फोरमायबाय होमबा ना?
औ।
औ।
ओरै हासार हुसारबो होनांगौ आरो हासार होआबालाय मा रैथो आबाद जानो हासार होनांगोन। ओमफ्राय नोंस्रा माय गायया?
जोंनाबो गायो नोंथां।
गायो ना?
औ नोंथां आदिसो नोंथां।
आदि आदि माने मालायनो मालाया गायगोन बेखौ नोंसोरजों बाहागो रानगोन आरो मोननै।
ओहो। मालायनावसो गायगोन ओमफ्राय
अ ओ ओ नोंस्राना माने मालायनिखौ लागोन आरो।
औ।
आतसा आतसा उम्म औ।
दा माइ गायनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायबाय।
औ औ।
औ होनब्ला आबाद मावनायनि सायाव होनोमबा आंबो फोरमायसै नामा ससे औ जोंहा बिदिनो आबाद मावोब्ला जोंहा ओ गामि ओनसोलाव जोंहा न'नि उसुंसेयाव थानाय हायाव जोंहा आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो हाग्रा बंग्रा एउस्रांनानै जों बेखौ गिबियावनो हालेवग्रोनानै लानाय जायो।
औ।
ओ नांगोलजों नङाबा दानि जुगावथ' ओ ट्रेक्टर ओंखार बाय नालाय बेजोंबो एवनाय जायो दा बेनि उनाव जोङो बाजारनिफ्राय माखासे मैगं थाइगंनि ओ बेगर फोर बेफोरखौ जों न'आव लाबोनानै जोङो फोफैनाय जायो। बे हालेवनाय जायगायाव ओमफ्राय जों बेयाव माखासे हासारबो होनाय जायो जेरै ओ मैगं थाइगंङा मोजां जायो आरो बेनि उनाव बे मैगङा एसे खिलिबोनानै देरोब्ला जों बेयाव ओ बे मैगं खिलिबोनाया जाहाथे ओ एम्फौ ए ला दावमा- दाउसा जाया बिनि थाखाय जों मा माखासे ओ मेडिसिन मुलिफोरबो औ सारनानै होनाय जायो जे जोङो मोसौ बोरमा हाबनो हायिनि जोङो बेनि सायाव ओ रावन बेराबो होनाय जायो जेरै जों मुसारि एबा नेट सोंथेनानै दोन्नाय जायो आरो बेनो जों गोबां ओ न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायो जेरै आलुफोर थाबाय कबि, खुमब्रा, बहल जोगोनाथ
उ
गरसि, सबायबिमा थिथा करला
औ
ओ बिदिनो लाफा, फाथो ओ बेफोरखौनो जों आबाद मावनानै जायो दा बेफोरखौ आबाद मावनानै जोङो हाथाइ बाजारावबो बेखौ ओ फानहैनानै एबा ओ जोङो रां खामायनो हायो बे रां खामायनायजों जों न'खरबो खुंबोयो आरो दा बेफोरबायदिनो
हुम हुम
नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो जादों नामा
बुंनो माने बिनि सायाव बुंनो गोसो जादों आरो आङो जेहथ' नों होनबाय न'आवनो आबाद मावनानै जायो बे बिराद मोजां खारन मानोना बे हाथाय बाजार आव मैगं- थाइगं फाननायफोरा फिथाइफोरावनो बुहुत रोखोमनि मुलि- थुलि होयो बिसोर सेव सेविनि मोजां नुनायनि माने बेबायदि मुलि होयो नालाय जानाय लोंनायफोरजों दा मानसिफोरनाव बुहुत धरननि माने रोखोमनि बेमार आजार जालागासिनो आरो
औ नोंगौ नोंथां
न'खराव मावनानै जानो हायोबा आबाद थाबादखौ मैगं- थाइगंखौ थाइगंफोरखौ माने हाथायाव बुंनो थाङोबा थ' गासिबो मुलि होजोबनाय जेबो मुलि होयि गैया मैगं मैगं - थाइगंफ्राव सेवनो सेविनि मुलि होनाय माने दिनै सानसेयावथ' फाननो हायाबा गाज्रि जालांगोन ना बे बुस्थुआ मैगं थाइगंफ्रा बेफोर नि आरो मुलि होयो ओ बेफोरबायदि मुलि जानायनि सायावनो दानि मानसिफोराव बिराद बेमार -आजार जागासिनो
औ नोंथां
उम गोदोनि दिनावथ' बिराद बिदिनो आबाद मावनानै जाजोबोमोन बिदि बेमार आजारबो गैयामोन
नोंगौ
दानि जुगाव नायनो थाङोबा बुहुत गोदान गोदान खोनाफेरि गोदो गैयानोमोन बेफोरबायदि बेरामा बिदि जासो जागासिनो बेराम मा गोदान गोदान बेराम ओंखार
औ नोंथां
आरो बहुत किसु उम आरो खौरांफोराव हा
हा अब्ला बे ओ जानाय लोंनायनि सायाव माखासे बेमार गोदान गोदान सोमजिगासिनो अब्लाना
औ उम आरो माखासे खौरां खौरांफोराव मिथिनो मोननाय बायदिब्लाथ' बे अबेबा अबेबा मैगं फाव एम्फौ हाबनानै मानसिनि मेगनाव हाबहैनाय उदैयाव एम्फौआनो थांफानाय बिदि खोनानो मोनो नुनो मोनदों खोनानो मोनदों बेबायदि जायो आरो बेफोरबो मुलिनि माबा जोंनो जाजोबनाय
औ नोंथां जोंहा दानि जुगावथ' गोबां बिदियानो जासै हाथाइ बाजाराव जोंहा बांसिनानो ओ मुलि बाहायनानै
औ
ओ फाननाय हाथाइ बाजाराव मैगं थाइगंनि बेफोरबायदिखौसो बांसिन नुनो थांसै
औ आरो मानसिफ्राबो बेखौनो सुबुंफ्राबो बेखौनो बायसिनो जायखौ मोजांसिन नुयो बेखौनो बाय बायसिनो माने मोजां नुबाय नालाय बुस्थुखौ गोथाव जागोन सानबाय मैगं थाइगंफोरखौ बेहाय जि मारै जादों बे बुस्थुआ बे खौ मिनथिला ना। बिदि जायो आरो गथ' बुस्थुआ दिनो जानो रोंबा बुहुत दङ बुस्थुफोरखौ जों निया मानसिफ्रासो बानायनानै दोननो रोङा बे थाइजौफोरखौ जे बोसोराव खनसेल' जायो बेफोरबायदिया सिरि गारनानैसो गारजि जालाङो बेफोर खौ आबे माव बा आसार थासार बानायनानै दोनोब्ला गोबाव सम बोसोरसे गाहाम जाजायो। बेफोरखौ मानसिफ्रा बानायनानै दोननो रोङा नालाय बेखौनो गै-गैयि समाव माने बोथोर थांखांबाथाय बेबायदि बिदिखौ दोननानै रोङोबा दोननानै जानो रोङोबाथ' बुहुद मोजां। आरो न'आव बानायनायफ्राथ' मुलि थुलि होआलासिनो बानायनाय बे मोजां जागोन आरो जानोबो।
जों हाथ' गामि ओनसोलाव बेबायदिनो थासै नङा होमबा फिथाइ साम थाइ बेबायदिनो गोबां जों आबाद मावनायनि सायावबो जों फिफां लाइफां गायनाय ओ जेरै फिथाइ ओ सामथाइनि फिफां बायदि बायदि ओ जेरै जों थालिर गायो गय गायो खान्थाल गायो आनारस
औ।
थाइजौ बेफोरबायदि जों बेफोरखौनो जों उनाव बिनि फिथाइखौनो मोनजायो आरो।
उम।
औ बेफोरबायदिखौबो जों हाथाय बाजाराव फानहैयो। औ। दा नोंथां जोंनाथ' लायरायनाय समा जोबबायमोन।
जोबनाय लाइनाव फैबाय आरो।
बिदिब्ला गाबोन लायरायसै।
औ औ दे होमबा। गोजोनथोंसै नोंथां गोजोन मोनाबिलि।
औ नोंथां।
दे।